औ औ औ खुलुमबाय नोंथां ओरैनो नोंथां ओरैनो ज'नानै सिरायनानै दंथ'यो नोंथां दा मा खालामदों?
आंबो बिब्दिनो जिरायनानै दंथ'यो दासान्दि एसे गरमबो नालाय
खबर सबर मोजां ना नोंथां?
नंगौ नंगौ खबरा मोजांथ' दे ओ नोंथांनाबो मोजांबालाय?
औ बिदिनोसै मोजाङानो
ओ नोंथां मोनसे बिदानि सायाव सावरायनोसै होमबा ना सानैजों।
औ औ दे सावरायलायनोसै
आयदायानो जाबाय माने जोंहा जोंहाथ' दा बिराद बारहावाफोरा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनो हमदोंना औ ओ माने बारहावा गेब्रेंनायनि सायावनो रायज्लायनोसै आरोना होमबा नोंथां।
औ बारहावा गेब्रेंनि सायाव होमबा।
औ औ नंगौ नंगौ
औ औ दे दे।
थ' गोबां बारहावाफोरा दाना गेबेें बिराद माने बिराद गोबां जालांबाय आरोना बारहावा गेब्रेंनि आगुनिसाय। अ माने ओरैबायदि आरोना माने जोंनि बेफोरबायदि जायगायाव माने गोबां गारि मथराबो बांबाय ओ फारसेथिंहाय जोंहा बिफां लाइफां गासि खौबो दानस्रांजोबनो हमबाय आरोना बिफां लाइफां दानस्रांनानै गोबां न' बां लुबाय आरो फारसेथिंजाय दारिमिन फसंबाय औ बेफोरबायदि गिदिर गिदिर दारिमिन फसंबाय। बेवहायनो जोंना गोबां बारहावाफोरा गेब्रेङो आरोना गेब्रेंनो हमबाय आरो गोबां ओ बारहावा गेब्रेंनाय बारहावायावथ' गोबां गोबाङैनो गेब्रेङो आरोना दासान्दि। गोबां गोबां रोखोमै गेब्रेंनो हायो ओ नोंथाङा मोननैसो बुंनो हागोन नामा मा मा जाउनावहाय जोंहा बारहावा
जोंनि बे बारहावा गेब्रेनायनि सायाव बुङोब्लाथ' जोंनि नै ओ बारहावा गेब्रेंनाया जायैबाय मोनसे जों जेरै गारि सालायो मटर सालायो आरो जों नि जायगायावथ' जोबोद दारिमिन फसंनाय जादों आगोलनिसाय जोबोद जोबोद जोबोद। दारिमिन फसंबाय जोबोद जोबोद गारि मथर जों मानसिफोरा सालायग्रा जाबाय। बेफोरनि। फ्रायनो। जेरै गारि सालाय। ब्रें बारहावा गयो गारिनिफ्राय बेनिफ्रायनो ओम उखुन्दै गयो बेनिफ्रायनो जोंनि। बे। मिथिंगायाव गोसारजोबनानै जोंनि। बारहावाखौ माने ओरै हाय गेब्रें खालामबाय आरोना। गेबेंनाय खालामबाय। आरो बेजों लोगोसे। दारिमिनफोराव। जेरैहाय जोंनि। दारिमनफ्राव मायबा मोन। से बानायनाय। जों लोगोसे। गेब्रें बारहावाबो। थ' ग'बोनाय जायो। बेफोर। ओ जोंनि मिथिंगानि बिफां लाइफांफोरनि ओ माने मो जां बारहावाफोराव फारजों गोरोबनानै माने जोंनि बे मिथिंगानि मो मोजां बारहावाफोरखौबो। गेब्रें खालामजोब्बाय आरो ना बेबादि जाबाय।
दासान्दिथ' माने जोंहा गोबां माने बिफां लाइफांफोरखौ दानो आरोना। गोबां माने जसेबां हागौ माने बिफां लाइ। बिफांखौ दाननानै। जोंहा माने न' लुनो आरो दारिमिन फसंनो। बेफोरबायायदिहायसो सानो आरोना माने बिफां लाइफांफोरखौ। माने दाननाय ओ गायनायनिख्रुइ माने दाननायासो बांसिन आरो दाना।
औ औ बिदिनो।
बारहावा औ बारहावा मोजां खालामनो थाखाय जोंहा बारहावा। मोजां बारहावा जानो थाखाय जोंहा बिफां लाइफां गायनांगौ नाथाय जोंहा थायैनो माने बिफां लाइफांफोरखौ बांसिनै दानोसो आरो दाननानैहाय जोंहा गोबां माने गिदिर गिदिर न' लुगोन ओमफाय माने दारिमिन फसंगोन जाय दारिमिनजों जोंहा गोबां बारहावायानो गाज्रि जायो गेब्रेंनो ओ फारसेथिंजाय दारिमिन दारिमिनावथ' गोबां माने गोबां बा माबाखौनो बानायनाय जायो आरोना गोबां मुवा बेसादफोरखौनो बानायनाय बेफोरबायदि दारिमिननि जोंहा मुवा बेसाद बानायनायावथ' गोबां माने गाज्रि बारहावा ओंखारो जोंहा औ औ बारहावा ओंखारो जाय बारहावाया माने जोंनि ओ उखुन्दै ओंखारो माने बारहावा उखुन्दै ओ बेयो माने जोंनि माने मोजां अक्सिजेन सुबुंफोराथ' जोंना गोबां लायो माने जोङो ओ मानसि माहारियाव अक्सिजेन लायो जाय अक्सिजेनखौ बेयो गाज्रि खालामो आरो बारहावा औ गाज्रि खालामबाय बेनिफ्राय गाज्रि खालामनायनिफ्रायनो जोंहाथ अक्सिजेन लायो नालाय अक्सिजेनाव बे बारहावाया गाज्रिया माने साफा देरनानै माने जों अक्सिजेन लायो नालाय जों अक्सिजेनानो हाबफानानै माने जोंनि देहाखौबो माने गाज्रि खालामो आरोना
गाज्रि खालामफायो आरो ना बेबायदिनो जोंनि बे बारहावा गे फोरोंनाय होनना बुङोब्लाथ आगोलथ बेबाददि सेबां नं ग्रायामोन नाथाय जोंथ' आगोलनि समाव जोङो बबेबा टाउन गिदिर गिदिरफोरावसो जों माने बेबदि गारि सालायनानै बार हावा गेब्रें होनायु गुन्दै फुनाय आरो बेफोरबायदि बेलेग जों गोजान गोजान टाउनफोरावसो जों माने आगोल बेबायदि बिदिनो खारखाना बननाय माने बानायनाय मुवा बेसाद बानायनायाव जेरै उखुन्दै गबोयो बेफोर गाज्रि जानायखौ जों सिगां बेलेगावसो नुनो थाङामोन अब्ला दा औ दा बेफोरनो नों जोंनि माने गामि ओनसोल ओनसोल जा एसे एसे बांबोनो हमदों आरो जोंनि जायगायावथ बेबादि एसेबांबो गाज्रि जेरै नंद्रायामोन आगोल नाथाय दानि समावथ एसे एसे जाबो आंद नङा होमबा
औ औ नंगौ नंगौ
बेबा बिदिनो आरो जोंनि ओ माने सुबुंफोराबोथ बिफां लाइफां दाननायफोरखौ एसे बांनो हमबाय दानि बिफां लाइफांखौथ मानसिफोरा दानो नाथाय बिफां लाइफां गाय दाननायनि जायगायाव बिफां लाइाफांखौ गायफिन नङा होनबा बेबायनो नो जोंनि सुबुंफोरा गोबां गोरोन्थि खालामनानै माने गावलानाय बारखौनो गावनो गाज्रि खालामगासिनो आरो नङा होमबा बेबादिनो जों सुबुंफोराथ' फाननांगोन बे जोङो बेबादि बिफां दानबाय बेनि जायगायाव आरो बेलेग सोलाय गायफिननांगौ बेबायदिखौ साना
औ औ नंगौ
ओंखायनो जों जोंनि जों सुबुं माहारियानो गावबा गाव बुजिलायनानै माने गावनि जागाफोरखौ स साखोन सिखोन आरो ओ बारहावा गेब्रेंनायफोरखौ थानो नांगौ आरो ना
औ नंगौ नंगौ
बेबादिनो आरोना
जोंहाथ' बारहावा गेब्रेंनायखौ होबथानो होनब्ला जोंहा माने बिफां लाइफां गिबियावनो जोंहाथ' बिफां लाइफां गायग्रोनांगोन गिबियावनो मोजां बारहावानि थाखाय जों बिफां लाइफांआनो गाहाय आरो। बिफां लाइफांखौनो गाहायै जों बिफां लाइ ग्रोनांगोन मानोना जोङो फांनिफ्रायसो बिफां लाइफांनिफ्राय जों लानाय बारहावा जेरै अक्सिजेनखौ मोननो हायो। नङाब्ला नङाब्ला थ' जों अक्सिजेन नङाब्लाथ' जों थांनानैनो थानो हाया। बेनि थाखायनो जों अक्सि अक्सिजेन मोननो थाखाय। ओ गोगो बार हावा मोननो थाखाय जों बिफां गायनांगोन आरो जोङो जायगाखौ साखोन सिखोनै लाखिनांगोन। ओ जोंहाथ' दा माने गलाफोरावहाय जोङो गोबां प्लास्टिक बाहायो।
औ औ प्लास्टिक बाहायनाय जायो।
गोबां थिग गासिबो मुवा बेसादानो जोंहा प्लास्टिक आनो हमना ला प्लास्टिक। माने प्लास्टिकनि सिङाव। बानाय प्लास्टिकनि सिङावसो सोना हरनायखौ नुनो मोनो आरो ना। ओम प्लास। गोबाङानो प्लास्टिकखौ बाहायो ओमफ्राय बे प्लास्टिकखौ लानानै। थांनानै जोङो माने बेखौहाय जोङो प्लास्टिकआथ' सेवनानै थांनाय नोङाना। बेखौ जोङो माने मोनसे जायगायाव। ओ मोनसे जायगायावदि साखोन सिखोनै दोननांगौ माने गोबां डास्टबिन बाहायनांगौ। बेफोरखौ बाहाया। दाना जोंना डाइरेक्ट लानानै थांबाय। थांनानैहाय बे प्लास्टिकखौ जमा। खालामबाय खावनानै होबाय। खावनानै होब्लाथ' बे प्लास। थिंनिफ्राय गोबां गाज्रि बारहावा माने उखुन्दै।
औ औ औ बे उखुन्दैआनो जोंनि मोजां बारहावा। खौ बेनो गाज्रि खालामो आरोना बेबादिनो जों। गोबां नुनो मोनो। सब जेनेबा। गासैबो जायगायाव नुनो मोनो जेनेबा। जों दखान गला। खराव थांबाथाय बेबायादिनो प्लास्टिक सोनहरनाय। जोङो माबा मोनसे जानो। साहाबाय। बेयावबो प्लास्टिक जों मबा मोनसे न' बाय नानै लाबोबाय। बेयावबो प्लास्टिक बेबादिनो जोंनि जों गावनो सुबुंफोरा माने बेफोरखौ। बांसिन बाहायै बाहायै माने आरो बेबादिनो सोरबा प्लास्टिकखौ लाबोनानै सोरबा सावना होबाय। बेबायदि सावना होनायावनो बेब बेबाय गाज्रि उखुनदै ओंखारा होमबा। बे उखुन्दैफोरानोथ' जोंनि माने बारहावाखौ गाज्रि खालामो नङा होमबा औ बेफोरखौ माने गाव निजेनो सुबुंफोरा गावबा गाव बुजिनांसिगोन आरोना
ओ नंगौ नङाब्लाथ' जोंहा माने गोबां गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांनो हमगासिनो माने बार हावाया जेराव जोंहा गोबां बेराम आजारजोंबो साग्लोबजानो गोनां जालांबाय माने गुबुन गुबुन बेराम जों साग्लोबजानो गोनां जालांबाय ओ जोङो जोङो जुदि गावनो बारहावाखौ मोजां खालामाब्ला बारहावाखौ मोजां खालामनो थाखाय जुदि जों मोजां खामानि मावाब्ला जों माने बेनिख्रुइ आरो बांसिन खस्थ'खौ मोननांगोनखौ नुहुरो आरोना जोङो।
औ औ जों माने बेफोरबायदि गावनो गाव बुजिलायनानै प्लास्टिक खो मानेब बेफोर प्लास्टिकफोरखौ सावनाय खौ गारनानै मायबा मोन से दासबिन बाहायनानै ज' खालाम दोननानै आरो बेफोरखौनो ओ मा होन गोन बेखौ आरो बाव बे बेफोर प्लास्टिकखौनो प्लास्टिक बानायफिननो थाखाय। ओ हरनांगौ माने बेफोरबायदि जमा खालामनानै औ आरो जोंनि बे जायगायाव। थ' बेबायदिनो जालांजोबबाय बेखौथ' इमान ओ डाइरेक्टैबो जों हम थानो हाया नङा होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ।
बेखायनो बाहाय गावनो गाव बुजिलायनानै जोंनि बारहावा गेब्रेंनायखौ हमथानो हानांगोन आरोना बेबादिनो औ।
ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय एसे सावरायनायनि थाखाय आरो बे सावरायफानायनि थाखाय। ओमफ्राय
औ
दे अब्लाना नोंथां।
दे दे नोंथां दे ओम।